हेलौ
औ नोंथांनो नोंथाङा माबोरै दं?
आं मोजाङैनो दङ।
नोंथांजों आं मोनसे खोथा सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा आंजों लोगोसे सावरायफानो हागोन ना?
औ हागोन दे।
नोंथांजों आङो
औ बुंलाय।
ओ सानफ्रोमबोनि जोंनि सुबुं माहारिनि जिउनि बागै आं सावरायनो सानदोंमोन। नोंथाङा हागोन ना?
औ हागोन दे।
जोंनि सुबुं माहारिनि सानफ्रोमबोनि जिउनि बागै नोंथाङा एसे बुंहरनाय
औ जागोन। ओ जोंनि सुबुं माहारिनि आरो एबा बिमा माहारिनि सानफ्रोमबोनि ओ जिउआनो जाबाय बिमा माहारिया फुङाव सिखारनानै ओ सिख्ला सिबनांगौ न'नि हाबा-हुखा मावनानै गावनि गथ'फोरखौ फरायसालियाव थांनो थाखाय रेडि खालामनानै होयो। ओ आरो बिसोरनि थाखाय जाग्रा लोंग्रा बेब'स्था खालामनानै होयो। जाहाथे फिसाफोरा मोजाङै जायै लोङै थांनानै फरायसालियाव मोजाङै फरायनायाव गोसो होनो हायो। जाहाथे इयुनाव ओ बिसोर बिसोर गथ'फोरानो साफा साफा गेदेर मानसि जानो हायो ओ
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथांनि नोंथांमोननि जायगायाव माबायदि सोलियो? नोंथाङाबोथ' मिथिगौना एसे फोरमायनानै होदो।
औ सामफ्रोबोनि जिउ होमबाथ' जोङो सानफ्रोमबोनि जिउ हिसाबै जोङो आबादारिनि जिउखौ नुनो मोनो, फरायसानि सानफ्रोमबोनि जिउखौ नुनो मोनो, बिमा माहारिनि सानफ्रोमबो जिउखौ नुनो मोनो, आङो दा जोंनि ओनसोलनिनो आबादारिनि सानफ्रोमबोनि जिउखौ आङो नोंथांनो फोरमायनो सा सानदों। सासे आबादारिया सासे आबादारिया गावनि आबादखौ माबायदि मोजां खालामनो हागोन आबाद मावनायनि सिगां सासे आबादारिया ओ सानग्रोनानै लायो बे बोसोराव माबायदि आबाद दिहुनगोन सानफ्रोमबो बियो आबादनि सोमोन्दै माबायदि खालामब्ला माबायदि मावब्ला माबायदि बोथोराव मा मैगं थाइगं गायोब ब्ला मोजां जागोन बिथाङा गोसोआव सान साननानै लायो आरो होसो होसारनानै गावनि आबादखौ मावनानै मोजां फसल फिथाइ मोननानै सासे आबादारिया जौगाखांनो हायो। नोंथांमोननि ओनस सोलाव आबादारिनि जिउआ माबायदि सोलिगासिनो दङ बुंनो हागोन ना?
जोंनि जायगायावबो बिदिनो आबादारिफोरा गाव गावनि आबादखौ माबादियै मोजां खालामनो हागोन माबादियै जौगाहोलांनो हागोन बिनि सोमोन्दै सानफ्रोमबो सानो आरो आबादखौ माबायदियै खालामब्ला मोजां जागोन बेफोरखौ नोजोर होयो लोगोसेनो गाव गावनि आबाद फसलखौ मोजां खालामनो थाखाय नाजायो।
औ नंगौ नोंथां।
आरोबाव माबे ओ माबे समाव आबादखौ गायोब्ला एबा माबे समाव ओ बोथोरा माबायदि बोथोर मोजांब्ला जेनेबा माबे समाव बोथोर बोथोरखौ नायनानैसो आबादखौ गायो नालाय माबे समाव गायोब्ला मोजां जागोन बेखौ नायबिजिरनानै लाग्रोयो बिनि उनावसो आबाद फोथाराव थांनानै आबादखौ मावहैनाय जाहैयो।
नोंगौ नोंथ
नोंथांमोननि ओनस ओनसोलाव माबायदियै
जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो आबादारिफोरा जोबोद गोसो गुदुं जानानै खामानि मावनायखौ नुनो मोनो, बिसोरो मैगं मैगं थाइगं गायनायाव नांगौ जानाय आदब खायदाफोरखौ मोजाङैनो, बाहायनानै मावबोनायखौ नुनो मोनदों माखासे एम्फौ जानायफोरनिफ्राय माखासे बेमार आज जार मैगं थाइगं नांनाय फोरनिफ्राय बिब फोरखौ रैखा खालामनानै मोजां आबाद दि नुनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों,
औ
नोंथांनियाव आङो मोनसे सोंलु सोंनो सानबावदों जोंनि सासे फरायसा नि जिउआ सान फ्रोमबो माबादि सोलिबाय थायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै हरदो।
औ जागोन ओ जोंनि सासे फरायसानि जिउआ ओ फुङाव सिखारनानै बियो गिबियाव आफा इसोरबा आफा इसोरनियाव आर'ज गाबग्रोनांगौ बिनि उनाव फरायनो थाखाय टेबोलाव जिरायनांगौ आरो बिनि उनाव जेब्ला समा फरायसालियाव थांनाय सम जागोन अब्लाथाय बियो फरायसालियाव थांनांगौ बिनिफ्राय फरायसालि गखांनानै न'आव फैनानै ओ जानाय आदारखौ जाखांनानै दसे जिरायनानै आरोबाव फिन ओ गेलेनो गोसो सोब्ला गेलेयो दसे सम आरो बिनि उनाव फैनानै फिन आरोबाव बा रिंगा बा द' रिंगा समनिफ्रायनो लेखाखौ आरो फिन फरायफिननांगौ जायो। बेनिफ्राय। आरो बिनि उनावबो ओ फिन आरो सोरांनाय लोगो लो गोनो बियो फिन आरोबाव बे खामानिखौनो खालामफिननांगौ जायो जेनेबा फरायनांगौ आरो सि कुलाव थांनांगौ दसे जिरायनांगौ आरोबाव फिन फरायफिननांगौ बिदिनो सोलिनानै सोलियो आरो नोंथांमोननिसिम
उम। जोंनि ओनसोलावबो फरायसा जिउखौ नुनो मोनो बिदिनो
औ।
फरायसाफोरा गोसो होसारनानै ओ फरायनायखौ नुनो मोनो बिदिनो ओ फरायसा सासेनि जिउआ जानांगौ आरोना ओम फुङावनो सिखारनाय हुदाया फोरबो थानांगौ गावनि मावनो गोनां खामानि फोरखौ फरायनो गोनां खामानिफोरखौ बिथाङा रुटिन बानायनानै लानांगौ बिदिनो फरायनाय समाव फरायनायनि उनाव स्कुलाव थांनाय समाव थांनांगौ बिनि उनाव फैनानैहाय बेलासि समाव दसे जिरायनायनि उनाव खेला गेलेनो थाखाय जों फोथारफोराव हाय गेलेहैयोब्ला गावनि देहाखौबो गोग्गो लाखिनो हायो होनना मोनथिनाय जायो बिदिनो मोनाबिलि सम जाबोला न'आव फैफिननानै फरायनाय हुदा खालामनांगौ बिदिनो हरनि समावबो। मोजां खाजा जानानै फाय मथे उन्दुनायखौ सासे फरायसा जिउआव गोनांथार होननानै सानो सासे फरायसा जिउआव बेफोरबायदि जिउ दानायखौ नुनो मोनो।
औ।
नोंथाङा।
बिमा माहारिनि सामफ्रोमबोनि जिउखौ एसे बुंहरदो
अ बिमा माहा रिया ओ सानफ्रोमबो फुंनिफ्राय लानानै मोनासिम ओ फुङाव बियो गावनि न'नि खामानिखौ मावनांगौ जायो। ओ बिनि उनाव फिसाफोरनि फिसाफोरनि स्कुलाव थांनाय। जानाय लोंनाय बेफोरखौ ओ नायथिनो गोनां जायो जेनेबा ओ आरो बियो गावनि फिसानि सोमोन्दै सानो बेखौ इयुनाव सासे गेदेर मानसि खालामनो जेनेबा फरायसालियाव हगार हरखांनायनि उनाव आरो। ओ बिसोरनिया खामानिया थाबावो जेन आबाद मावनाय समाव दुब्लि फोथोराव थांनानै माइ गाहैनाय साहा हैनाय ओंखाम ओंखाम जगायनानै हैनाय आरो न'आव फैनानै न'नि खामानि मावो फैनाय। बेलासियाव सिथ्ला सिबनाय हराव फिन आरोबाव खाजा जाहोनाय ओ फिसाफोरनि फरायनायखौ उदिस लानाय बिदि बेबायदि सोलियो आरो। सासे आइजोनि जिउआव
नंगौ नोंथां
नोंथाङा बेनि सायाव मा बुंनो सानो?
आंबो सानो सासे बिमा माहारि जानानैहाय बियो सानफ्रोमबो जिउआवनो बियो गावनि देहाखौ जोथोन लानायजों लोगोसे न'खरनि गासैबो सुबुं सोद्रोमाफोरखौनो जोथोन ला नाय नुनो लोगोसे गावनि गथ' गथायफोरखौ फेदेरनाय जानाय लोंनायनिफाय लानानै गासिबो न'खरनि खामानि मावनाय दांनायनि गेजेरजों बिमा माहारिनि जिउआ बिदिनो सानफ्रोमबो बारलांगासिनो थायो लोगोसे न'खरनि आलासि बाय बाहागिफोरखौ मोजाङै फैबोला थांबोला आलासि सोंनाय बेफोरबायदि हाबायावहाय मुखुब जानानै थानायखौ नुनो मोनो
औ
नोंथांमोननि
औ
ओनसोलावहाय आथिखालाव सुबुंफोरा सानफ्रोमबो जिउखौ माबायदि दैदेनलाङो एसे फोरमायनानै हरनो हागोन ना?
औ बिदिया ओ सोरबाया आबाद मावनानै ओ सोरबाया ओम सोरबाया आबाद मावनानै सोरबाया हाजिरा खामला मावनानै गावनि जिउखौ एबा उदैखौ सुफुंनो थाखाय जिउ खुङो
औ नंगौ
दा आरो आबाद आबादनि फोथार नालाय गासिबो सिबो सुबुङानो दुब्लिफो थाराव मुखुब जानानै दङ। गावसोरनि आबादखौ माबायदि मोजां खालामनो हागोन बेफोरखौ सिन्था जानानै थायो।
औ नंगौ
उम नोंथांमोननि ओनसोलावलाय
जोंनि ओनसोलावबो आथिखालाव बिदिनो सोलिगासिनो दङ। जोंनि ओनस नि सुबुं माहारियाबो बिदिनो खायफाया ओ साख्रि मावो खायफाया आबादजों मुखुब जानानै दं। उन्दै उन्दै फरायसा सानफ्रोमबोनि गावनि लेखा फरायनायाव गोसो होनानै दङ' साफ्रोमबो बिदिनो गावनि जिउखौ दैदेनलांगासिनो दङ' आरो दागासिनो दङ'
औ
दे बिदिब्ला नोंथां दोनथ'लायनोसै नामा
औ दे जागोन दे नोंथां
दे